खोनादोंना औ खोनादोंनाा औ नोंथाङा मोजाङैनो दं ना
औ आं मोजाङैनो दं दे नोंथां
नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दंबा
औ सम दं दे नोंथां
नोंथांनि सायाव ओ जोङो दायो बैसागुनि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथांमोननियाव बैसागुखौ माबायदि फालियो एसे ओ फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां जोङो बैसागु खौ मोननै रोखोमै फालिनाय जायो बेनो जादों बैसागु मोसौ खौ मानसि बैसागु
औ
मोसौ बैसागुखौ जोङो ओ मोसौखौ ओ थाव बा फोथा फोननानै जोङो बेखौ थुखैनानै
अ नोंथां
ओ फोला फालिनाय जायो बेनि अखानायै जोंनिया बैसागुनि गिबि बैसागु जायो बे खालि जेबो ओ मोसानाय दामनाय देनाय जाया आ जोंनिया ओ बैसागोनि मोसानाय मुसुरनाया अखानायैनायनिफ्राय जायो ओ नै ओ बैसागुनि नै थारिखनि नै थारिखनिफ्राय स बिदिनो जोङो बैसागुखौ सातदिनसिमहालागै मोसायो आरो बिदिनो सातदिननि उनाव आरो जोङो बायदिसिना फान सन बार बायदिसिना खुंनानै जोङो बैसागोखौ बिदाय होयो
औ नोंथां
नोंथांमोननियाबो बिदिनो ओ जोंनि बायदिनो सेम फालियो नामा?
औ नोंथां ओ जों जोंनाव ओ बैसागुखौ मा माबायदि फालियो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनो सानदों आं ओ बैसागुआव जों ओ सेथि साननि आगोलावनो मोसौखौ थुखैनाय जायो एबा मोसौनि गङाव एबा आसुगुराव ओ थाव गुबै फुननाय जायो जाहाथे मोसौआ बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो ओ आरो बिनि उनाव जोङो मोसौखौ दैमा दैसायाव लांनानै थुखैनाय जायो जेरै मोसौ मोसौखौ थुखैनाय समाव जों बायदि
नोंथांना भयसा फैयाखैमोन
खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों दे नोथां।
औ बिदिनो जोंहा। ओ फान्थाव फानिलाव हालदै थालिर गाज्लाफोरखौ जोङो हाग्रोनानै लानाय जायो ओ हानायनि उनाव जोङो औवा औवानि औवा बिजलि औवा जों आरुं जिरनानै जोङो बेखौ सुनानै दोननाय जायो बे माला सुनायखौ जोङो ओ उसुं गेदायाव एबा न'खर न' सिङनि ओ बबेबा मोनसे दाबसे जायगायाव आलायजानाय जायगायाव आलायनानै दोनो आरो मोसौ गलियाव आलाय-आलायनानै दोनो ओ बिनि उनाव जों मोसौखौ दैमा दैसायाव लांनानै थुखैहैयो। दैमा दैसायाव लांनानै थुखैनाय समाव जोङो थुखैखांनायनि उनाव जों ओ लाव फान्थावखौ मोसौनाव सारसो सारसो खालामनाय जायो आरो लोगोसेनो दिग्लि लिथि बिलाइजों ओ बुज्राव बुज्राव खालामनानै होनाय जायो। बे समाव जोंनाव ओ बर'नि खुगा मेथाइ दं जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोरै एर हान्जा हान्जा बिदिनो मेथाइ खननानै थुखैयो ओ
हेलौ।
हेलौ।
औ औ औ खोनाबाय दे भयसा एसे माबा दानजालांबाय थादों माबा। दे खोनाबाय दे।
औ मोनाबिलियाव बावथाय होयो बिदिनो आरो गेदेरा उनखौ उननिखौ जोङो खालामो आरो नैथिनिफ्राय मोसानो मोसानायखौ खालामो जेरै जोङो आबौ आबै आदै मादै ओ गथ' गथाय थाय गासैबो ज'जालायनानै मोसायो ओ नोंथां नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंथि सोंनो सान्दों बैसागु मोसानायाव लानाय दामजुफोरनि मुं बुंनो हागोन नोंथाङा?
औ नोंथां मोननैसो बुंनो हागोन नोंथां। ओ जोङो खाम ज'था सेरजा सिफुं ओमफ्राय गंगोना ओमफ्राय
औवाजों बानायनाय थरखा
अ थरखा बिदि लाना नै मोसायो। नोंसनाबो सिगां बिदिनो लायो लानानै मोसायोना?
औ थारैनो नोंथां ओ जों बैसागुखौ स्नि साना लासै मोसायो नोंथांमोनहा माबायदि मोसायो?
औ जोंनाबो ओ स्नि सानालासे मोसायो नोंथां।
अ नोंथां ओ बैसागु समाव बोथोरा माबायदि जायो माबायदि मिथिंगाया माबायदि सोलायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन।
औ नोंथां ओ बैसागो समाव मिथिंगाया सोमखोर जाखाङो।
औ जेरै ओ गोरान बिलाइफोरा खि-खोरिनानै ओ गोदान गोदान बिलाइ खिलियो बिदिनो सोमखोर समायना जायोना नोंथां?
औ नोंथां जोङो बिदिनो बिलाइफोरा सिरिनानै गोदान गोदान बिलाइफोरा सिरियो नोंथां।
लोगोसेनो दाउ खौवौ गाबनायजों ओ सुबुंफोरनि गोसोआ रंजाखांनाय बैसागु बोथोराव ओ गावसोरनि दुखु दाहाखौ गारनानै एसेब्लाबो ओ रंजाखाङो नंगौना? थां।
औ नोंथां मानसि ओ मानसिफोरा ओ ओ गायनाय फुनाय जानायनि आगोलावनो। ओ खेबसे रंजानो होननानै बिदिनो फालिनाय जायो बैसागुखौ।
औ नोंथां जोङो बैसागुआव सेजौ सेथा मैगं जानाय जायो बे मैगंखौ मानो जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होन हागोन ना
नोंथां बेखौ आङो बारा मिनथि मोनथिया नोंथाङा फोरमायना फोरमायना होनो हायागोन नामा नोंथां
औ थारै ओ बे सेजौ सेथा मैगंखौ जायोबोब्ला जोङो बेराम आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै मोनथिगौ जों गोदो गोदायनिफ्राय आबै आबौनिफ्रायनो खोनाबोदों एबा मोनथिबोदों ओ दायोबो जोङो बे खौ जों मानिनानै ओ मानिनानैनो जायो ओ जों गोखै जेरै ओ खिफि बेन्दों दिंखिया थास' बिलाइ जाय ओ बायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मैगं थाइगं खांदेरनानै जोङो एक्स' एकथा मैगं खानानै जायो जों बे मैगंखौ जायोब्ला बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हायो होननानै जानाय जायो। नोंथांनिफ्राय आंनिसिम माबा सोंथिफोर दंबा बुंनो हागोन।
बे एक्स' ए आदथा मैगंफोरनि मुंफोरखौ मख'नो हागोन नामा नोंथां
देरनानै संनाय जायो। नों
बैसागु ओ औ नोंथां ओ बैसागु ओ बैसागुखौ स्नि दिन फालिखांनानै बिनि उनाव माबाफोर स्टेज प्रग्रामफोर बानायो नामा नोंसोरनिथि? नोंसिनि ओनसोलाव नोंथां?
स्नि ओ स्निसाननि ओ स्नि साननि मोसाखांनायनि उनाव जोङो जाखिनि मागिनानै मोननाय अन्थोब बेखौ जोङो गामियैनो जयै ओ सावरि बादारि जानाय एबा जयै जानाय बिदि जायो आरो बै सानाव जोङो जा खालि जायो बै सानखालि जोङो आरोबाव खनसे बैसागु बिदाय होनाय बायदियै मोसानाय जायो। नोंथां ओ जोंना समावबो जानानै फैबाय नोंथांनिफ्राय जाखिनि मोनथिना मोनबाय एबा आं नोंथांनो जाखिनि मोनथिहोनो हादों ओ आसा खालामो नोंथाङा आंनि मोनथिनायखौ मोजां मोनदों आंबो नोंथांनिफ्राय मोनथिना मोननानै जोबोर मोनथि मोजां मोनदों ओ नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ साबायखर नोंथां।